हेल' नोंहा नेट गैया दां
औ खोनादों नोंथां खोनायाखै?
औ औ खोनादों।
औ बुंनो हागोन नोंथां।
औ दे नोंथाङा बुंनो हागोन हारिमुनि बागै।
जोङो दायो हारिमुनि सायाव रायज्लायगोन नोंथां।
औ औ सावरायजागोन।
औ नोंथांखौ आङो गिबियावनो मोनसे सों सोंथि सोंगोन नोंथां। ओ नोंथाङा सोंथिनि फिननिखौ होनो हागोन ना नोंथां?
देलाय सोंथाव ओ होथावना बला होनोसै।
औ नोंथाङा ओ हारिमुनि बेलायाव ओ नोंसोरनि गामियाव ओ जानाय मोसानाय मेथाइ खननाय रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायना नो हागोन नामा नोंथां?
हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो ह हायो जेरै गुबुनफोरहा गाव गावनि हारिमु दं बेबायदिनो जों बर' हारियाबो गावनि आंगो हारिमु दं।
औ।
फोरनो जाबाय जोंहा दं गावनि आंगो गाननाय जोमनाय हारिमु आरो जानाय लोंनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिमुफोर जोंहा दङ। दिनै आरो जोङो बुंनो हाबावो जोंनि ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमानि राव जायखौ जोङो उन्दैनिफ्राय जोंनि बिमाजों थानानै जोङो सोलोङो जोंनि बर' राव बेबो जोंनि आंगो मोनसे हारिमु जोङो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ गुबुनफोरनि सिगाङाव जोङो सिनायथि होनो हायो। गुबुन गुबुन रोखोमै जेरैहाय जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गाननाय जोमनाय जि रायज्लायनाय जोंनि सोलिनायजों जोङो गुबुननि सिगाङाव जोङो सिनायथि होनो हायो । जेरै जोंहा जोंनि आंगो हारिमु दं- जेरैहाय हिनजावफोरा गाननो दख'ना आरो आर'नाइ फालि लायो लोगोसे हौवाफोरा गानो गामसा बेयो जोंनि मोनसे हा हारिमु आरो जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो। जोंनि हारिमुनि जि जोंहा मोनसे हारिमु दङ बिनि ओ जि गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा सोरबा गुबुननियाव बायनानै बेबायदि गाननांगौनि गोनांथि गैया जोंनो बेखौ गाव गावनो दानानै बा गाव गावनो बानायनानै जोङो बेखौ गान हायो जेरै बर' आइजोफोरा गोबांथार जि दायो जि दाग्राखाय गाव गावनि नांगौ दख'नाफोरखौ दानानै लानो हायो ।जोङो दख'ना औ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै मोननो हायो। जेरैहाय माथानि दख'ना, मास राइसनि दखना दखना पलिस्टारनि दख'ना, फुकुवानि दख'ना आरो बेबायदिनो जोङो बिदुन दख'नाफोर आरो गु गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर होनानै दानाय जोङो मोननो हायो दा जिखौ जोङो माबोरै दायो होननानै बुङोब्ला जोङो मोननो हायो गिबियाव जोङो माथानिफोर जुदि जों खुन्दुं लाबोयोब्ला बे माथानि खुनदुंफोरखौ होग्रोनानै जोङो लानो नांगोन आरो मार होखांनानै जोङो बेखौ सान्दुंआव फोराननांगोन राननो थाखाय बिनि उनाव जोङो सोरखियाव सोनानै मुस्रा जों जटरजों जों सानो नांगोन आरो बे साखांनायनि उनावहाय जोङो सोंनो नांगौ सोंखांनानै जोङो नो खननांगोन आरो बिनि उनावसो जोङो इसानसालि एबा दारहालाव जायखौ दंफां एबा औव जों बानायनाय जायो बेयाव होनानै जोङो हायो दा बेफोरबायदिया गोदोनिफ्रायनो जोंहा दङ आरो दाबो दङ जोंनि गामिफोराव गोबां बेबायदि आइजोफोरा बेबायदि फालिफोर दखनाफोर जोङो दानायखौ नुयो आरो जोङो बेजोंबो सिनायथि होनो हायो जे जोंहा गावनि आंगो हारिमु दङ जि दानायाबोथ' जोंनि मोनसे जेनेबा गावनि नांगौखौ खुंनाय बा जोंनि हारिमुआव मोनसे मा होनगोन बेखौ हारिमुनि थाखाय मोनसे सिनायथि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो गामसाखौबो जोंनि आइजोफोरानो दायो बेजोंनो लोगोसे गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो गुबुननि सिगाङाव जोंनि गाननाय जोमनाय जों जों जिहेथु जोङो बर'फोरा दख'ना आरो आर'नाइ फोर लायो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिमु गुबुन जायगाफोराव जोङो दिन्थिहैनो हायो बा गुबुननि सिगाङाव जोङो सिनायथि होनो हायो जे जों बर' हारियाबो जोंनि आं हारिमु दं होननानै आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोंनि बर' राव ओ बेबोथ' जोंनि बर' रावाबोथ' मोनसे जोंनि हारिमु जायखौ लानानै जोङो जेनेबा गुबुननि सिगाङाव जोङो सिनायथि होनो हायो हारिमु दं होननानैहाय आरो जोङो मोननो हाबावो जोङो मोननो हाबावो जोंहा बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि बेबाय दि हारिमु आरोबाव जोंहा दंबावो बेनो जाबाय जानाय लोंनाय जोंहा दङ बर' हारिहा जेरैहायङो जोंनि बर' हारिखौ बा हारिमुखौ सिनायथि बिदि होनो जोंहा आंगो जानाय लोंनायफोरबो दङ जे जों बर'फोरा अनला ख्रि जानो मोजां मोनो आरो खारै मैगं जानो मोनो दायोथ' नै दैज्लां बोथोर जोङो मेवाइजों दाउजों जानो जोबोद मोजां मोनो आरो लोगोसे साम'जों सबायजों बा सबायाइजों दाउजों बेबायदि बिदिनो जोंनि बे ओंख्रिफोराबो बा नारजि अमा बेबायदि ओंख्रिफोराबो दिनै जोंनि बर' हारिखौ मोनसे सिनायथि होदों आरो आरो माबोरै सिनायथि होदों होनब्ला जोंनि बे जानाय लोंनायखौ गुबुनफोराबो गुबुन हारिफोराबो अनसायनायखौ जों नुनो मोनदों हटेलफोराव जोङो बेफोरबायदि मैगंखौ मोननो हायो जाय मैगंफोरखौ जानो थाखाय जेरै संनो रोङि बा संफेरि मानसिफ्रा बा जाफेरनो मोननि मानसिफोरा्रा बेखौ टेस्ट खालामनो थाखाय जोंनि बर' हटेलफोराव हाबनानै जोंनि बर लानानै बिसोरो माने जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुखौ बिसोर जोङो मोनथिनो हायो जोङो मैगं थाइगं जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायजों जोङो गुबुननि सिगाङाव जोंनि हारिमुखौ जों सिनायथि होनो हायो आरो जोङो बुंनो हायो जोंहा आंगो हारिमु दं जोंहा मोसानाय दङ बर'नि मोसानाय जाहैबाय बागुरुम्बा रुमबां मोसानाय आरो बेबायदिनो दाउस्रि देला हाय खैजिमा हरनाय थावख्रि लुनाय आरो बेबायदिनो मोसागो लांनाय बारदै सिख्ला मोसानाय बाला हामा मोसानाय सथ्रलिं मोसानाय बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा जोंनि बर' हारिमुआव दं आरो बे नोजोंनो लोगोसे जोंहा आंगोनिबो आंगो हारिमु
ओ नोंथाङा ओ आंनियावबो गुबुन मोनसे सोंथि सोंनो हागोन नोंथांआ ओ आंनावबो बेनि बागै सोंनो हागोन हागोन नोंथां
औ नोंथाङाबो बुंनो हागोन ओ हारिमुनि बागै हारिमु होनोब्ला नों मा बुजियो आरो हारिमुवआ मा हारिमुजों हारिमुआव मा माया गोलैयो बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन
औ औ नोंथां ओ आं बुंगोन हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला ओ जोंहा बर' सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो ओ जाय हारिया ओ गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखि खिनो हाबोआखै ओ बै हारिनि ओ हारिमुनि महरा गोमोरां गोमोरां जानानै दङ ओ मानोना ओ मोनफ्रोमबो हारि रिनिया हारिमुनि सिनायथियानो जादों ओ बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय नोंथां बुंलांखादो दानिसो ओ ओजोंहा हारिमुनि गेजेराव जेराव ओ मोनसे रंजानाय फोरबो दङ बेनो बैसागु ओ बैसागुखौ जोङो आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो
ओ बैसागुखौ जों गोदो गोदाय आबै आबौ मोना ओ से दानहालागै फालियोमोन होनना जों मिथियो आरो ।
ओ
बैसागुनि ओ गिबि स्नि सानाव जोङो ओ माखासे मैगं थाइगं ओ गोखा गोखै जानांगौ होनना ओ सुबुंफोरा बुङो आरो । ओ बेनि गेजेराव एक्स' एथा रोखोमनि ओ गोखा गोखैखौ जानांगौ होनना ओ मानसिफोरा बुङो ।
ओ बेनि गेजेराव ओ गासिबो मैगंखौ जोङो मोनजोबैलाय ओ मोनब्रै मोनबासोल' मैगंखौ जोङो मोनो आरो ओ बेफोर जाबाय ओ मानिमुनि दिंखिया खरादाफनि माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों बेखिनिखौल' जोङो मोन जायो आरो ओमाखासे औ माखासे मैगं जोङो मोन ओमोननो थाङिलाय बे मोनब्रै मोनबा मैगंखौल' जोङो मोनजायो आरो ओ बेनि गेजेराव मोसानाय रोजानायनि बेलायाव आं ससे बुंबावगोन ओ दानि ओ मोसाग्रा सुबुंफ्रा ओ जायगा थाइसेयावनो गैलिया ओ गोबां जौगाबोबाय मोसानानैनो ओ गोबां ओ रां खामायनो हानाय जाबाय । ओ जेरै फिलिम मोनसे गायोब्ला ओ दाइनजि रोजा ओ से लाख बिदिसिम खामायनो हायो आरो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा ओ बिदिनो मेथा -मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो ओ मोन -मोनसे प्रग्राम गायोब्लानो ओ गोबां रां मोननायखौ जों नुहुरदो आरो
अ
आरो रा गोबां रां खामायदों बिथांमोना ओ प्राग्राम गानानै आरो रां खामना खामायनायल' नङा ओ बेजों लोगोसे ओजोंनि हारिनि नामखौबो बिथांमोना लाखिबोदों आरो उम ओबिदिनो हारिमु बुङोब्लाथ' मोनसे हारिया ओ गाननाय जोमनाय रावा हारिमु आसार -खान्थि मोसानाय -मुसुरनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ ओगासिखौबो लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु नालाय नोंथां औ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंगोन आं गाननाय जोमनायनि बेलायाव बर'नि जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिस नेल खसाब दं। बेनो जाबाय गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बेफोर आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा गस्ला लंपेन्ट जुथा खरि ससमा गाननाय जायो आरो गोजां बोथोराव जोंहा रोजा रोजा गिदिर गस्ला जेकेटफोर गानो आरो गोलोम बोथोराव जोंही ओ एसे गोबा गोबा गस्लाफोर गानो ओ जेरै गेन्जि स्पर्टिं बेफोरखौ गानो आरो जोंनि बर'नि जि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों न'आवनो इन्दि लुनानै ओ हिसान खुन्था लुनानै आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो जेरै गामसा ओ गामसाखौथ' जोङो सानसेनि गेजेरावनो गांसेबो दा दहननो हायो होनना जोंङो मिथियो आरो ओ बिदिनो जोंहा बैसागुनि गेजेरावबो जोंहा बुंनो हायो। ओ बैसागुनि से साननिफ्राय जोंहा जागायनानै ओ स्नि सानसिम जोङो ओ माखासे ओ बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो रंजानानै से साननिफ्राय जोङो मोसा मोसा स्नि सानसिम मोसायो जोङो बेनि गेजेराव जोङो माखासे मागिना मोननाय रांखौ ओ जोंङो बिदिनो सम लानानै जोङो